औ।
नोंथाङा दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन।
आङो दा ओ जेनेबा ओ माखासे गावबागाव ओनसोलनि रावसानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
औ औ।
रावसा होननानै बुङोब्लाथ' मिथिगौ माने बे मानगोनां रावनिफ्राय एसे गाहायसिनाव थायो मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ मा होनो गावबा गाव मोनसे गावबा गाव जायगानि बा गामिनि मानसिफोरासो रायलायो नालाय बेखौ माने ओ खायसे खायसे सोदोबफोराव जेरै रावहिसाबै बेवहाय मानगोनां रसाबो हाबफानानै थायो आरो खायसे खायसेयाव जेनेबा गावसोरनि माखासे जा बुजिलायनाय राव बेफोरबो थाफायो। बेनि गेजेराव जेरै जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय मा माखासे रावसा रावसाफोरखौ आङो सावरायनो सानदों माने जोंनि आनसोलाव माने गोबां रोखोमनि माने रावसाफोर बाहायो बिनि गेजेराव जेरै खायसे जायगायावहाय जोगोनारखौ जोगोनारारिनो होनो। आरो खायसे जायगायावहाय खाख्लौ होननानैबो बुंनायखौ जों मोननो हायो थिग बेबायदिनो खायसे जायगायावहाय माबाखौ जुखामखौ जुखामानो होनो आरो खायसे जायगायाव हाय दुम्बा होन्नानै बो बुङो आरो खायसे जाय बेवहाय बिदिनो ओ थांबाय होननायखौ थांबाय दे होननानैबो बुङो आरो खायसे जायगायावहाय जेरै जाबाय नामा होननाय खौ आरो खायसे जायगायावहाय जा जाबायना? बिदि होननानैबो बुङो थिग बेबायदिनो जेरै ओ बायदि रोखोमनि जेरै माने सोदोबफोर जेरै ओ थांदों थांदों होननायखौ जेरै खायसे जायगायावहाय थांदोंलै होननानैबो बुङो। आरो थिग बेबायदिनो खायसे जायगायावहाय बिदिनो ओ जेरै फिथाइ सामथायाइफोरनि मुं जेरै सुमफ्रामखौ स म्फ्रामानो होनो खायसे जायगायाव नाथाय खायसे मोनसे जायगायावहाय सफारि बिदिनो आरो मा होनोमोनलाय सफारिबो होनो आरो खायसे जायगायावहाय बिदिनो सु म्फ्रामबो होननानै बुङो। आमफाय आरो खायसे जायगायावहाय जेरै खायसे फिथाइ जेरै स्ट्रबेरिफोरखौ स्ट्रबेरियानो होनो आरो खायसे जायगायावहाय माहोनो ओ गोजा गोजा फिथाइ होननानैबो खायसे जायगायावहाय बुङो माने खायसे खायसे जायगायावहाय खायसे बोराय बुरैबा आबै आबौमोनहा बेफोरबायदि माने सोदोबफोरखौ मिथिमोनैयाव बेफोरबायदि सोदोबफोरखौ बाहायो होननानै बुंनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जेरै
जेनेबा जादों होननायखौ जादोंले होननानैबो बुङो। आरो खायसे जायगायाव जेरै थांदोंखौ आरो ओरैबायदिबो होननानै बुंबावो ज जेरै- थांदों रा आरो बेनि अनगायैबो ओ जेरै जादोंरा, लायदोंरा इदि बायदि माने बेफोरबायदि गोबां माने रावसाफोरखौ जों मोननो हायो आरोना मोनसे ओनसोलावनो माने बायदि रोखोमनि खायसे सुबुङा गुबुन - गुबुन- गुबुन आरो खायसे बुङा सुबुङा गुबुन बुङो थिग बेबायदिनो माने रावसाफोरखौ जों गुबुन गुबुन मोननो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जेरै ओ बिदिनो जिंखाखौ खायसे याव फोरला होननानैबो बुङो आरो खायसे जायगायाव जेरै गोखा फिथाइखौ ओ मा होनो एखौ केरेला ओमफाय बिदिनो खायसे जायगायाव गोखा फिथाइखौनो होनो आरो खायसे जायगायावहाय ओ बायदि रोखोमनि रावसा बाहायनायफोरखौ जों जोङो मोननो थाङो आरोना आरो बेनि अनगायै जेरै- ओ लावफोरखौ खायसे जायगायाव लाव आरो खायसे जायगायावहाय बिदिनो ओ मिता लाव होननानैबो बुङो ओ आरो थिग बेबादिनो खायसे जायगायावहाय जेरैहाय ओ बिदिनो जेनेबा ओंखामखौ ओ बिदिनो खायसे गायाव ओंखामानो बुङो आरो खायसेगायावहाय जेरै ओ खाम जाखांबाय बिदि होननानै बुङो आरो खायसे जायगायावहाय जेरै माने बायदि रोखोमनि माबाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ओंख्रिनि बेलायावहाय जोङो जेरै ओ ओंख्रियानो बुङो खायसे जायगायाव नाथाय खायसे जायगायावहाय मा मैगं जाखांखो बिदि बुङो आमफ्राय बिनि अनगायै जेरै बिदिनो ओ आल ओ आलौ माने फानलु आलौनायखौ जोंनियावहाय आलौनाय खौनो होनो आरो खायसे जायगायावहाय आलौ आलौ होनो आलौ माने आलौ आलौदोंना बिदि आरो बेनि अनगायैबो ओ खायसे जायगाफोराव जोङो मोननो हाबावो जेरै ओ मा मा जाखांखो बिदि माने मा नों मा जाखां माने मा बुस थु जाना जानानै नों जाखांखो बेखौ मा जाखांखो बिदिबो बुङो आरो खायसे जायगायावहाय जेनेबा ओ जायाखैलै इदि आ रोना सोंनायनि फिनाय होनोबा जायाखैलै बिदि आमफ्राय बेनि अनगायैबो जेरै खायसे जायगायावहाय जों मोननो हाबावो जेरैहाय ओ बिदिनो ओ जेनेबा इ गा ओ माबा मोनसे गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय जेरै दख'ना ओ ओ गानदों गान्दों गान्दोंना होननानै बुङो आरो जायगायाव गान्दों रे बिदि आरो बेनि अनगायैबो खायसे जायगायावहाय जेरै गानदोंरा बिदि होननानै बुङो आरो जेरैहाय ओ संदों रा बा संदोंलै बिदि आरो ओ थांला होननाय ककझस थां
आरो नांला होननायखौबो जेरै नांले बेफोरबायदि आरोना आरो बिनि अनगायै जेरै माने बायदि रोखोमनि जों सोदोबफोरखौ मोनो आरोना माने मोन फ्रोमबो सोदोबफ्रावनो खायसे खायसेयाव ले, रे, बादिनो ब्रा एबा बिदिनो बायदि रोखोमनि जों मोननो हायो आरोना बेबायदि रावसा बाहायनायखौ माने दाबसे जायगाया याव बेलेग बा गुबुनसे जायगायाव गुबुन बिदि बाहायो गावबा गाव राव माने गावबाागाव ओनसोल गावब गाव गामि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बाहायनायखौ मोननो हायो हायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बाहायो दा गुबुन जायगायाव हाय आरो गुबुन सोदोबफोरबो ओ बाहायनो हागौ जेरै जेनेबा माखौ होननानै बुङो खायसे जायगायाव जेरै आरो बेखौनो माखै माखो होननानैल' बुङो आरो जेरै मोसौखौ खायसे जायगायाव मोखौ होननानै बुङो आरो खायसे जायगायाव जेनबा मोसौआ नो होननानै बुङो थिग बेबायदि माने ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बे रावसा बाहायनायखौ मोननो हायो आरोना बेफोर रावसाफोरखौ जेनेबा गावब गाव गामि बा ओनसोलाव बा गावजों गाव रायलायनायावल' जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा जोंहा मान गोनां रावानो दंखायो बेनिखायनो माने बेफोर खौ गावजों गाव ओरैनो बे गामि गामियावहाय बा समाजावहाय बुजिलायनो बा इदिनो थांलाय फैलाय खालामनाय सोमोन्दै लालायनायाव रायज्लायनायखौल' जों मोननो हायो आरोना आरो बेनि अनगायै बो जोङो
जौखौ खायसे जायगायाव सेरेब होननानै बुङो आरो खायसे जायगायाव जुमाय आरो खायसेयाव जौखौनो होननानै बुङो आरो थिग बेबायदिनो ओ बेनि अनगायैबो जेरै ओ जाय जायगायाव थाइजौखौ थाइजौबो होननानै बुङो। आरो खायसेयाव थाइजौखौनो होननानै बुङो आरो बेबायदिनो जेरै ओ बैग्रिखौ खायसे जायगायाव बैग्रियानो होनो आरो खायसेयाव ओ बग्रि बो होननानै बुङो। थिग बे माने बेबायदिनो गोबां माने जायगा लायै जायगा गोबां गोबां गुबुन गुबुन माने दावसा बाहायनायखौ जों मोननो हायो दा
ओ नों-नोंथांनि नोंथां नोंथांनि नोंथाङा रावसानि बागै माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ नोंथां रसा होनना बुङोबाथ' नोंथाङा गोबांखौनो बुंलां हाबाय नङा होमबा? दा जोंहा रावसा होनो बुङोब्लाथाय जोंहा मानगोनां रावनि एसे आलादा जायो मानोना जोंहा बर' रावआव मोनसे मानगोनां राव दं आरो राव फिसाबो नो गोबां दङ बेबायदिनो जोंहा मानगोनां राव बुङोब्ला जोंहा जायखौ जों फरायनो एबा थुनलाइयाव बाहायनो लिरनायाव बाहायनाय बेखौ जों बानदो राव होननानै बुंनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा दाब दाब गोबां ओनसोलफोराव राय्लायनाय ओ फिसा फिसा रावफोर दङ। जेरै हाय ओ गुबुन गुबुन रावफोरनि गेजेराव जों बर' राव मोनसे ओ रावसार राव बेबायदिनो दिना ओ रावसा होननानै बुंङोब्ला बेबायदिनो रावखौ सानजारि गालपारा फागारि बायदि बायदि रावआव बाननायखौ जों नुनो मोन्नाय जादों बेबायदिनो जोंहा मानगोनां रावनि ओ सोलाय ओ रावसा नाय ज जेरैहाय जोंनि ओनसोलावबो रावसाफोरखौनो रायज्लायनाय जायो जेरै ओरैहाय जोङो जानाय लोंनायनि बिथिङाव रायज्लायोबा जोङो ओ जौ गिसिखौ जोमाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो ओंखामखौ ओंखामखौ खाम होननानै बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो ओंख्रिखौ मैगं होननानै बुंनाय जायो। बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन बुंनाय जायो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो खायफा खायफा जायगा एबा जोंनि ओनसोलावबो बेे साइडाव गो बायो जेरै लास्टाव जोबनाय सोदोबा जोबनायनि उनाव रे बाहायनाय जेरै जाखांबाय जाखांबाय रे होननायखौ जोंथि बाहायनायबो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो ओ ओनसोल लायै ओनसोलनि रावसाया गुबुन गुबुन गुबुन जानायखौबो नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो मा होनो बेखो उम जेरै मानगोनां रावाव जों खालामदों होनना बुङोब्ला बेयाव जोंहा राव सायाव जों जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय रावसायाव जोंनि जायगायाव महरखौ बोखारनानै खालामदो न' होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो जोंहा गावसायाव औनि जायगायाव ओ बाहायनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो जेरै आंखौ होननायनि जायगायाव जोङो गावसायाव आंखो होननानै बाहायनाय जायो आरो नोंखौ होननायनि जायगायावबो जोङो नोंखो होननानै बुंनाय जायो मानोना बेयो एसे सर्टआव जानाय बायदि नुयो गया आरो जोङो
बेबायदिनो गोबां जायगायाव बेबायदिनो गोबां रायलायनायखौ मोननाय जायो जेरै बदोन रावसा बेयावबो जोंहा गोबां टननि सोलायनायखौ नुनो मोननाय जायो माने रावसाया मोनसे ओ स्टेन्डार्ड लेंगुवेजनि मोनसे टन सोलायनाय बायदि जाहैयो आरो बेफोरबायदि बेफोरखौनो जों रावसा होननानै बुंनाय जायो
जेरै गोबां ओनसोलावनो गोबां रावसाफोरखौ नुनाय जायो बेबायदिनो जोंहा भगतबारिया रावआवबो जोंहा बेबो मोनसे मखजाथाव रावसा बे बेयावबो खदालखौ जोंहा खराइ होननानै बुङो बेबायदिनो मोसौखौ मोखौ होननानै बुङो ओ बेबायदिनो लामाखौ जोंहा नामा होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो जोंहा भगतबारिया रावाव गोबां सोदोबफोरखौनो जों